औ औ खोनादोंना? औ औ।
औ। नोंथांनि कल हरनायनि जाहोना?
बे जों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनोसै।
औ। बिदिब्ला नोंथाङा बुंदो। हेलौ।
दिनै, खोनादों ना मोजाङै? आं खोनादों।
हेलौ। हेलौ, नोंथां खोनादों ना? हेलौ।
हेलौ।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
खोनायाखै? आंथ' खोनाबाय दङ।
औ बुं नोंथाङा
ओ दिनै जोङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनोसै।
औ औ। हेलौ।
ओ
हेलौ नोंथां।
मा टपिकखौ सावरायनो हागोन नोंथाङा?
औ जोङो दावबायनायनि फारसे सावरायजागोन नोंथां।
औ दे बिदिब्ला एसे आंनो फोरमायना होग्रोदो।
औ थारैनो नोंथां जेरै जों दावबायनाय होनोब्लाथ' गोबां रोखोमनि दावबायनाय दङ नङा होमब्ला नोंथां?
औ।
औ जेरै जोङो खारनाय बारनाय जेरावबो जों जाफुंसारनो थाखाय गोबां रोखोमनि जों दावबायनो हायो आरोना
औ
औ जेरै जोंङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बि टि सि आवनो थानाय जेरै बावखुंग्रि हाजो जेरै जोंनि मानास हाग्रामा नोंथाङाथ' सिनायखायो जानांगौ?
थारैनो सिनायो
औ औ थारैनो जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोंनि बे मानास हाग्रामा जेरै जोङो दावबायनो होनबाथ' जायाना जों नखरनि सासे सोंग्रोनानै लानांगौ जायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ
औ थारैनो आरो जों लोगोफोरनि फारसेबो सोंग्रोनानै लानांगौ जायो। आरो जोंनि बे बि टि सि आवनो थानाय जेरै जोंनि मानास हाग्रामा होनबाथ' गोबां जोंनो मि थिजानाय आरो मुंदांखा जानाय नङा होनबा नोंथां
औ औ
औ आरो थारैनो आरो जों बुंनो थाङोब्लाथाय बेहाय ओ जों थांनो थाखाय जेरै जोंनो गारि मथरनि गोनांथि जायोना जेरै जों आइथिंबो जोंथ' थाबायनानै थांनो हाया बेहाय
औ खोनादों ना नोथाङा
औ खोनादों खोनागासिनो आं हेलौ खोनागासिनो दे आं
आरो बुं औ औ नोंथां थारैनो आरो जेरै जों बुंनो थाङोब्लाथाय बेहाय जों गारि मथरजों थांनाय लोगोसे जेरै जोङो ओ बेहाय गोबां रोखोमनि बिफां-लाइफां मिथिंगायारिजो साग्लोबजोबनाय आरो ना जेरै जोङो बिफां-लाइ फां बिबार बायदिसिना जों मिथिंगायारिफोर सावगारिफोरखौ जों सेबखांना लानो हायो आरोना जेरै जोङो बेहाय थाङोब्लाथाय साह बागान साहा बागिसाफोराव साहा साहा बिलाइ खानाय गोबां रोखोमनि जों नुनो मोनो आरोना जेरै जोङो दावबायनो फारसे थाङोब्ला
औ
खोनादोंना नोंथाङा हेलौ
औ नंगौ
औ आरो बुंनो थाङोब्लाथाय जेरै जों बे मानास हाग्रामायाव हाबनो थाखाय जोंनो गेट गेट पासनि गोनांथि जायो आरोना नोंथां।
औ खोनादों ना नोंथाङा
नि
हेल' नोंथां हेल'
हेल'
हेलौ औ खोनादोंना
खोनायाखै हेल'
खोनादोंना नोथांङा
आंथ' खोनागासिनो नोंथां
औ नोंथांनिखौ बांद्राय खोनायाखै आङो दा खोनादोंना औ हेलौ खोनादोंना दा हेलौ
औ औ
दा खोनादों ना नोंथाङा
खोनागासिनो दा
औ जेरै जोङो बेहाय थांनो थाखाय गेट पासनि गोनांथि जायो आरोना जेरै जों मानास हाग्रामायाव हाबनो थाखाय नङा होनबा नोंथां
औ औ नांगौ नांगौ जायो
औ नांगौ जायो आरो जेरै जों बुंनो थाङोब्लाथाय बेहाय औ हेलौनथां
आं खोनागासिनो